औ।
औ। औ नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों ओ नोंथांजों दावबायनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनो हागोनना नोंथां?
नोंथां
औ बि बिदिब्ला आङो दावबायनायनि सोमोन्दै नोंथांनियाव नोंथांनिसिम एसे सावरायनोसै ओ दावबानाय होनोब्लाथ' जों बयबो मिथिखायो नङा होमबा नोंथां हु दावबाय दावबायनानै जों गासैबो सुबुं माहारियानो मोज जां मोनो ओ बेबायदिनो जोङो ओ गोजान गोजान आथि खालाव जोङो आथिखालनि सुबुंफोरा मा गोजान गोजान जायगायाव दावबाय नङा होमबा नोंथां? औ बेबायदिनो उम दावबायनाय ओ दावबायनाय सु- दावबायनानै जोङो गासिबो ओ गावबा गावनि गोजोन्नायखौ जोङो लानो हायि नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो जों जोङो नुफेरि जायगाफोरखौबो जोङो सिनायनो हायो जायनि जाहोनाव जो- ओ जायनि जाहोनाव जोङो मा ओ गुउ- बेबायदिनो जोङो लकेसन नायै नायै थांनानै जोङो गोज गोजान गोजान जायगायाव था उम थांनानै जोङो मा ओ गो नुफेरै जायगायाव नुनानै जों गावनि गोसोखौ जों गोजोननाय लानो हायो नङा होमबा नोंथां? औ नंगौ बेबायदिनो जोङो मा दावबायनानै जोङो बेबायदिनो गोजान ओ गोजान गोजान सु सुबुंनिफोर लोगो मोनो बेबायदिनो दावबायनानै जोङो ओ बेबायदिनो गोदान गोदान सुबुंफोर बा गोजान गोजाननि दावबायफैनाय सुबुंफोरखौ जोङो दावबायनाय समाव जों लोगो मोनो। बेबायदिनो जोङो दावबायनानै गासैबो सुबुं फोरानो दावबायनानै मोजां मोनो बेबायदिनो जोङो मा ओ दावबायनाय समाव जोंना गोबां खैफोदफोरबो फैयो नङा होमबा नोंथां? औ औ बे जाबाय जोंना ना आथिखालावनो सोलिबोबाय थानाय मा लामा सामाफोराव जोंना ओ सिखाव दाखेद फोर बो थानो हागौ बेनिखायनो जोङो दावबायनाय समाव एसे सांग्रां जानाया मोजां नङा होमबा नोंथां? औ बेबायदिनो एसे सांग्रां जानानै मा सांग्रां जानाया आथिखालावथ' जोङो दावबायनाय समाव जोङो लामा हान्थिलांलांबाय थानाय समाव जोङो बेबायदिनो सिख खाव दाकेटफोर लोगोमोनानै ओ बेबायदिनो ओ फै बेबायदिनो फैसा आरो मबाइल फोर खावनायखौ जों आथिखालाव गोबां नुनो मोनो, नङा होमबा नोंथां? औ बेबायदिनो जोङो बेबायदि जाया जायालासिनो जों एसे रै खाथियै थांनायाबो मोजां होमबा बेबायदिनो जोङो ओ आथिखालावथ' जों बेफोरबायदि ओ लामा सामा आवथेनानै जोङो ओ सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायखौबो जों आथिखालाव गोबां नुनो मोनदों नङा होमबा। औ बेबायदिनो जो ङो एहेम दावबायनानै जो ओहों दावबायनाय समाव जोङो एसे रैखाथि थांनायाबो मोजां आरो बेबायदिनो जोङो दाव- ओ दावबायनानै गासैबो सुबुं माहारिखौनो जों लोगो मोनो आरो मा गोबां गोबां गोदान गोदान सुबुं माहारि गला होफैनाय जोङो लोग गो मोनो नङा होमबा नोंथां? औ बेबायदिनो जोङो उम बेबायदिनो जोङो दावबायनानै ओ गासैबो सुबुंफोरानो ओ गोजान गोजान जायगायाव दावबायनानै मोजां मोनो। आरो बेबायदिनो ओ गारि आथिखालावथ' गोबां गारि मथर ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां आथिखालाव गारि मथरनि जेबो सिन्था गैला गोदोनि सुबुंफोराथ' बेबायदि गोजान गोजान जायगायाव दावबायनो हायामोन नालाय नोंथां बेबायदिनो जों औ खाथि खाला जायगायावनो गोदोनि सुबुंफोरा आथिंजों थाबायनानै जोङो खाथि खाला जायगायाव दावबायोमोन आरोना नोंथां गोदोनि सुबुंफोरा आथिखालावथ' जोङो खाथि खाला जायगायाव जोङो सुबुंफोरखौ दावबायनायखौनो नुला आथिखालाव जों गोजान गोजान जोङो गारि मथर जों दावबायनाय गोबां नुनो मोनो आरोना नोंथां आरो गुबुन हादरनि सुबुंफोराबो जोंनि बे जोंनि आसामाव जोङो दावबायफैनायखौ जोङो गोबां नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां औ बेबायदिनो जोङो बिसोरबो जोंनि जायगा खौ नायफैयो दाउ बाय फैयो आरो दावबायनानै बिसोरबो गावबा गावनि गोजोननायखौ औ लानो मोनो आरो ना नोंथां बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो गोबां फिसा फिसा दावबायनाय जायगा दङ जेरै जोंना सुकिया दङ बेबायदिनो दारागाव दाराग गाव बेबायदिनो बेबायदिनो गोबां जायगाफोर दङ नोंथां दावबायनायनि बेबायदिनो जोंनाव सुखि हाजो होनोब्लाथ' बयबो मिथिखायो नङा होमबा नोंथां मुंदांखा लाव खार जाग्रा लावखार जाग्रा जायगा लावखार ओ ओंखाम जाग्रा औ बेबायदिनो जोङो सुकि ओनसोोलाव सुकियाव जोंनि बे सुकि हाजोआव गोबां गोजान गोजान जायगानि सुबुंफोरा दावबायफैयो आरो दावबायनानै गोबां फरायसा फराय फरायसुला फरायसुलिफोराबो जोंनि बे सुखि होजोआव दावबाय फैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां बेयाव जोङो दावबाय फैनायजों दावबाय फैनायजों लोगोसे जोङो लावखार ओंखाम जाफैनायखौबो जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां औ बेबायदिनो जोङो ओ दावबाय फैनानै मा ओ मोनसे जेंनाफोर ओ बेबायदिनो स्कुल कलेज मोनसे प्रजेक्टनि थाखायबो जोङो दावबाय फैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां दावबाय फैनानै जोङो मा बायदि ओ मा मा मा मा नुखो बेनि सायाव जोङो दावबाय फैनानै प्रजेक्ट खालामनायखौबो जोङो आथिखालाव गोबां नुनो मोनो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोङो गोबां सुबुंफोरानो दावबायनानै गाव गावनि गोसोखौ मोजां मोनो आरो मा गाव गावनि ओ गाव गावनि जा जोङो मिथिंगानिफ्राय नुथाय बेफोरखौ नुनानै जों मा गाव गावनि गोसोखौ गोजोननाय लानो हा नामा नोंथां
दावबायनाय होनोब्ला बेखौ जोङो दावबायनाया मोनसे जोबोद मोजां खोथा
औ नंगौ नोंथां
जों दावबायोब्ला गोदान गोदान बाथ्रा मिथिनानै मोनो आरो जोङो दावबायनानै जोङो गोबां मोजां मोजां नुथाय नुयो आरो गोबां गोसोखौ नु गोसोखौ बेसेबां गोजोननाय मोनो सासे सुबुङा जेनेबा बिनि गोसो माबा मोनसे दुखु एबा दाहाजों बायफ्लेना दं अब्ला बिथाङाबो मोनसे दाव बायहैनानै बे गावनि गोसोखौ गोजोनग्लायहो खालामनो हायो
औ नंगौ नोंथां थारैनो
दावबायनाय होनोब्लाथ' जोंनिया दावबायनाया गोबां गोनांथार आथिखाल मुगायावथ' दाउखौबो सुबुङानो दावबायनो मोजां मोनो गासैबो सुबुङानो दावबो दावबायो जोङो मोनसे जायगानि जा जायगायाव जों दावबायनो थांदों बे जायगानि जों गासैबो बाथ्राखौ मिथिमोन मिथिना मोनबोनो हायो।
औ नंगौ नोंथां
जों जोंनि जोंनि खाथियावनो गोबां दोङो जेरै सुकि दारागाव बेयाव सुकि दारा गावाव थांनानै जों जों बिनि मिथिंगायारि नेरसोन दैमा दैसा मिथिंगाजों दैमाजों माबायदि सोमोन्दो दं बेफोरखौ जोङो मिथिनानै फैनो हायो बेजों लोगोसे जोङो गुबुन रायजोआव एबा गुबुन स्टेटआव जोङो दावबायनो थाङोब्ला जोङो बिसोरनि हारिमु बिसोरनि नुथाय बिसोरनि जानाय लोंनाय बेफोर गासैखौ मि थिना मोननो हायो।
औ नोंथाङाबो गोजान जायगायाव दाव बाय बायबाय नामा बेबायदिनो
औ नोंथां आंबो दावबायफेरबाय जेरैहाय मेघालय शिलं आं बेफोराव दावबाय दावबायफेरबाय बेफोराव दावबायनानै आङो जो जोननाय मोनदों बे
औ नोंथाङा औ दावबायनाय समाव ओ न'खरनि सुबुंफोरजों थांदोंमोन ना जिखौ बे बेबायाददिनो लोगोफोरजों थांदोंमोन नोंथाङा खोन्थाना होदो एसे।
आङो दावबायनो थांनाय समाव आं न'खरनि लोगोजों थाङाखै जोंनि फरायसालियाव मोनसे दावबायनायनि थागथियारि खालामदोंमोन। बेवहायनो आङो बेरायनो थांदोंमोन बेवहाय बेरायनानै आङो ओं गोबां उम मोजां मोजां नुथाय नुबोदों बिसोरनि दैमा बिसोरनि बिलो बेफोराव बिसोरनि हारि मुनि बेफोर गासैबो बाथ्राखौ आं मिथिनानै लाबोदों। बिनि थाखायनो बायनाया जों मोनसे जे जोबोद मोजां खोथा। रो जों दावबायनांगौ जेसे हागौ एसे गावनि गोसोखौ खुसि लाखिनो थाखाय दावबायनांगौ आरो जोङो। दावबायोब्ला गोबां बुर्जा सोलों थाय मोननो हायो
औ नंगौ नोंथां औ औ नोंथाङा औ नोंथाङा बेबायदिनो ओ सिलं-शिलंआव नोंथाङा दावबायफेरबाय होनदों नामा।
औ नोंथां
बायदिनो नोंथाङा शिलंआव दावबायनाय समाव माबाफोर। ओ सो ओ गियानफोर सोरजिना सोरजिनो हादों नामा नोंथाङा।
औ हादों। बिसोरनि। उम बिसोरनि रायलायनाय आब्रुथि बिसोरनि सिबिनाय आब्रुथि बिसोरनि गासैबो बिसोरनि जेनेबा गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बिसोरनि गासैबो थानाय थासारि बेफोरखौनो आङो मिथिनानै फैदों। आरो बिसोरनाव गोबां उम गुनि गियानि सुबुंफोर दं जाह बिसोरो सुबुंखौ सिबिनो रोङो आरो बिसोरो सुबुंखौ सिबिनानै गावसोरनि आंगो बायदि उम बरायो बिनो बेखौनो आङो मिथिनानै लानानै फैदों। नोंथाङाबो माबा फोर बेरायफेरबाय नामा।
औ नंगौ नोंथां आंबो शिलंआव थांफेरबाय। ओ आङो न'खरनि। सुबुं बा फेमिलिजों थांनो मोनाखै नोंथां। आङो मा कलेजनि। कलेजनि लोगोफोरजोंसो दावबायनो मोनदों शिलङाव। औ बेबायदिनो। जोङो ओ शिलङाव इलिफेन्ट पलटआव थांनो मोनदों नोंथां बेबायदिनो जोङो थांनानै ओ बेबायदिनो जों दै बाज्रुम नुबोदों आरो बायदिसिना सुबुं सुबुंफोर लोगो मोनदों गुबुन गुबुन हारिनि आरो बिसोरनि गुबुन गुबुन। गावबा गाव हारिनि ड्रेस गाननानै जो गाननानै दावबायनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोना नोंथां औ बेबायदिनो जोङो ओ बेबायदिनो ओ बेबायदिनो जों शिलंनि जा ड्रेस बिसोरहा गावबागावथ' ड्रेस दङ नङा होबा नोंथां बेफोरबाय द्रेसबो ज मा बेफार फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनदों आरो ना नोंथां दसे सम गानथनाय नायावनो गानथ'नो गाननानै जोङो फटक साफायनो हानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेनिफ्राय जोङो सुबुंफोरनिफ्राय रां लायो आरो रां लानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ना नोंथा औ बेबायदिनो जोङो दावबायनानै गाससिबो सुबुं फोरानो मोजां मोनखायो नङा होमबा नोंथां नोंथाङाबो नोंथां मोननिखिबो खाथि खाला जायगाफोराव नोंथाङा गोबां दावबाय
औ दावबायबाय जेरै आङो सुक्कि दारागाव दावबाय। मउजि पार्क। बेफोराव जोङो दावबायबाय बेफोराव गोबां सुबुंफोर लोगो मोनो जे बेफोराव गोबां गोजान गोजाननि सुबुंफोर लोगो मोनो आरो बिसोरजों रायज्लायनानै जोङो बिसोरनि गुनखौ लाखिनानै आरो जोंनि गुनखौ बिसोरनो होनानै बिदि सोलाय सोल' सोलोंथाइ लायो जोङो सुकि सुकियाव थांबा 'थ सुकि भुटान बे साथि साथिना आरो आं भुटानावबो थांबाय भुटान भुटान होनोब्लाथ' जों बियो मोनसे गुबुन हादर बेयाव बिसोरनि बेयाव बिसोरनि नेमखान्थिफोरा ओरैबायदि आब्रुथि दे बिसोरो लामाजों थाबायोब्लाबो बिसोर गावनि उम आ गावनि साइद जा थाबायाब्ला बिसोरो उम नों खौ लांनानै थाबाय हैगोन बिबायदि थाबनि मानोना बिसोरो बिसोरनाव गोबां आब्रुथि दङो बिसोरनि ने जोंङो सोलिनानै खामानिखौ मावथारनांगोन नङा ब्ला बिसोरो नोंखौ ओ जुरिमिना ए
मैया थारैनो सैथो औ नोंथांजोंनाथ' समाबो जाना हाय नङा होमबा नोंथां औ बिदिब्ला जोङो जोंनि रायजलायनायखौ जोङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ औ नोंथांजों आङो रायज्ला रालायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय
औ आंबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नों थोंजों रायज्ला फोरायनो मोननानै दे बिदिब्ला नोंथां दोनथ'लायनोसै